हेल'
औ नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
नोंथाङा आंनि बुंनाय बाथ्राखौ मोजाङै खोनादों ना?
खोनादों नोंथां मोजाङैनो खोनादों।
औ दे मोजां बिदिब्ला दा बे समाव नोंथाङा मा खालामनानै दङ?
आं दा बे समाव आंनि न'आवनो जिरायनानै दङ नोंथां।
अब्ला नोंथांनो आं बे जानबुंजों फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला नोंथांजों आङो दान्दिसे सम सावरायगौमोन नोंथां।
ओरैनो दङ सावरायनो हागोन नोंथां सम दङ। नोंथां सावरायनो हागोन।
अब्ला सावरायनायखौ जागायनोसै नङा होनबा नोंथां?
जागायजायो दे बिदिब्ला
अब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै। आयदायानो जाहैबाय दावबायनायनि सायाव नोंथांजों फंनैसो सावरायनो आङो लुबैदों दा जोङो बे बुहुमनि साफा साफा सुबुं महरै जोंनि जिउआव दावबायनायखौ एंगारनानै जिउ मोनसेया माब्लाबाबो आबुं नङा बेनिखायनो नोंथांनिफ्राय आङो आंबो फोरमायगोन नोंथांनो दावबायनायनि सोमोन्दै अब्लाबो गिबि गिबि नोंथांनाव आङो दावबायनाय बे मोनथाम दावबायनायनि गेजेरनिफ्राय जायखिजाया बबेबा मोनसे दावबायनायनि सायाव फंनैसो मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन फोरमायनो हायो दा नों नोंथाङा आंखौ नखरारि दावबायनाय एबा समाजारि दावबायनाय एबा सोलोंथाइयारि दावबायनाय बुंदोंमोन ना नोंथां?
नंगौ नोंथां आं बे मोनथाम दावबायनायनि सायावनो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों
नोंथाङा बे मोनथाम दावबायनायनि सायाव मिथिनो लुबैदोंब्ला आङो मोनसे दावबायनायनि सायाव नोंथांनो फोरमायनि नखरारि दावबायनायनि सायाव आङो नोंथांनो न'खरारि दावबायनायनि सायाव आङो नोंथांनो फोरोंनोसै नखरारि दावबायनाया जाहैबाय गंसे न'खराव गोबां सुबुंफोर थायो आरो बै सुबुंफोरखौ लानानै गंसे न'खरखौ दैदेनलांनांगौआ एबा गंसे न'खरखौ सालायलांनांगौआ गोबां जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांगौ जायो माब्लाबा समाव आरो बैफोर जेंना जेंसिफोरखौ सौसिनानै एबा बै जेंना जेंसिफोरखौ माबोरै बोस्रांनानै गंसे न'खरखौ गोजोन आरो गोरा लानानै दैदेनलांनो बियो साफ्रोम न'खरनि सुबुंफोरनाव थायो दा न'खरनि साफा साफा सुबुंफोरनाव बे बिबाना थायो जे न'खरखौ मा रैबा गोजोनै दैदेनलांनो हागोन एबा गंसे न'खरखौ बयखौबो खौसेयै लानानै माबोरै दैदेनलांनो हागोन बेनि सायाव न'खरनि साफ्रोम सुबुंनि गोसोआव मोनसे साननाय फैयो जेराव न'खरनि सुबुं खौ जयैनो खौसेयै बिसोरनि गोरोबलायनायखौ लानानै गंसे न'खरखौ दैदेननाय जायो आरो बै न'खरखौ दैदेननाय समाव बयनिबो गोसोआ एखे जाया जायखौ साफ्रोमबो मिलायलायनायनि गेजेरजों एबा गोरोबलायनायनि गेजेरजोंसो बै गंसे न'खरा गोजोन जायो दा न'खरनि दावबायनाय होननानै बुङोब्ला बेनो। जेराव नखरनि साफ्रोमनिबो जेंना जेंसि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै माबोरै गंसे। जे न'खरनि जानाय लोंनायखौ मा बोरैबा। गंसे न'खरनि जानाय लोंनायखौ माबोरैबा सुफुंनो हागोन एबा बै न'खरावहाय उन्दै समनिफ्रायनो लानानै लिरनाय फरायनाय बेफोर गासैखौबो लानानै गंसे न'खरनि सुबुंफोरखौ। माबोरै मोजां गोग्गो सोलोंथाइ होलांनो हागोन एबा बै न'खरनि सुबुंफोरखौ एबा फरायफुनाय सुबुंफोरखौ माबोरैबा गोग्गो सोलोंथाइ होनानै बिनि जिउखौ गोजोन खालामनो हागोन बेफोरखौ न'खरनि सुबुंफोरा साननाय फैयो आरो जानाय लोंनायनि फारसेथिंबो बेबायदिनो साननाया फैयो। दा बिनि सायाव नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायगोन नामा।
नंगौ नोंथां नखरारि दावबायनायनि सायाव नोंथांनिफ्राय फंनैसो खोनानो मोननानै आरो मिथिनो मोननानै आंबो नोंथांनि सिगाङाव फंनैसो बुंफोरनानै होनो आखयाव लाबाय। औ नंगौ न'खरारि दावबायनाया जोंनि सुबुंफोरनि बिथिङाव जोनोमनिफ्रायनो लानानै जायो गंसे न'खराव सासे उन्दै गथ' जोनोम जानाय लोगो लोगो बै न न'खरनि सोद्रोमाफोरनि बिबाना बै गथ'नि फारसे बयहाबो थायो बि गथ'खौ बिमा बिफाया जोनोम होखांनायनि उनाव जेब्ला बेखौ फेदेरनायनि थांखि लायो। आरो बेखौ जोथोन लानायनि थांखि लायो अब्ला न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोर बेनि बिबै बिबौ बिमानै- बिबथै बिब' ज' जानानै बै गथ'नि गियानखौ फोरोंबोबाय थानाय जायो बेनो बे गथ'नि जिउनि दावबायनाय मानोना बै गथ'आ रोंनांगौ माखासे सुबुं महरै रोंनांगौ माखासे गियान। बेनि आब्रुथि जानाय लोंनायनि गियान सोलोंथाइ लानायनि गियान सोरखौबा मान सनमान होनायनि गियान बेफोरखौ न'खरनिफ्रायसो सोलोंनाय जायो।
नंगौ नोंगौ।
बेनि गेज जेराव बिमा बिफायानो गाहाय सासे गथ'खौ गाज्रि रावजों बा गाज्रि गियानजों फोरोङोब्ला देरनायसिमाव बे गथ'नि गियाना गाज्रियैबो थांनो हागौ। दा गाज्रि थाङोब्ला बेफोरबायदिखौ जोङो बिनि जिउआव गाज्रि दावबायनाय होननानै साननानै लानांगोन नाथाय जुदि बे गथ'खौ मोजां गियानजों मोजां रावजों मोजाङै आब्रुथिफोरखौ बाहायनानै बिमा बिफा आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरा खांनानै फेदेरोबा बेनि जिउनि दावबायनाया न'खरारि जिउनि दावबायनाया मोजां जागोन होननानै जोङो साननानै लानो हायो नंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंथां नों बुंनाय बाथ्राया थारैनो जोबोद सैथो। सासे उन्दै गथ'साखौ सासे उन्दै गथ'साखौ मोजां खालामनो थाखाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेनि गुबै एबा गाहायानो जाहैबाय बिमा बिफा मानोना बिमा बिफायासो बेखौ उन्दैनिफ्रायनो राव रायज्लायनो फोरोंनायनिफ्राय लानानै थाबायनाय जिरायनाय गासैखौबो फोरोंनायनिफ्राय लानानै बेनो राव रायज्लायनायनि लानानै बिनि जानाय लोंनाय बिनि सोलोंथाइ बेफोर गासैखौबो फोरोंजेनग्रायानो बिनि बिमा बिफा बिनिखायनो नोंथाङा बुंनाय बाथ्राया जोबोर सैथो सासे उन्दै गथ'साखौ मोजां गियान होननानै फोरोङोब ब्ला मोजां दावबायनाय जाहैयो आरो गाज्रि गियान होननानै फोरोङोब्ला गाज्रि दावबायनाय जाहैयो थारैनो नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो फोरमायदों।
नंगौ नोंथां। जिउआव जोनोम जाखां नायनि उनाव। दावबायनाया न'खरनि। फरायसालिफोरनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय नङा होनबा नोंथां? जोंनो न'खरारि दावबायनायजों लोगोसे सोलों हिफाइयारि दावबायनायखौबो जिउआव जोबोद गोनां जानानै फैयो। सोलोंथायारि दावबायनायाव जोङो माखासे गोनां। जानाय सोलों नाथाय लिरनाय फरायनाय बेफोरनि गियानखौ सोलोंसालिनिफ्रायसो मोननो हायो आरो बेखौ जोङो जोबोद एंगारनो हाथाव मोनसे सोलोंथाइ होननानै जिउनि मोनसे दावबायनायाव सोसनफानानै लाफानो हायो ।नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो जोबोद सैथो।
समाजाव सासे फोरोंगिरिया। नोंथाङा बुंनो हागोन?
अब्ला आं बुंनि नोंगौ थारैनो सासे गथ' सानो सोलोंथाइया न'खराव बिमा बिफानि मोननायनिफ्राय आरोबाव जोबोद गोनांसिन मानो होनब्ला बिमा बिफानि सोलोंथाइनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा सालिफोराव थांनानै सोलोंथाइ लानायाबो जिउनि मोनसे गोनां दावबायनाय जेराव बै
जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'सै नामा नोंथां?
दे बिदिब्ला